ना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा दान्दिसे सम ओरैनो दंथ'योना
औ नोंथां दङ
दंथ'योब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां बिदिनो जोङो साखोन सिखोन थानायनि बेलायाव सावरायनोसै आरो जोङो बोरै साफ फायै थायोबा जोङो आं गिबियावनो आं फोरमायग्रोनोसै आरो आं फोरमायखांबा नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय
औ
ओ जोंङो साखोन-सिखोन थानो ना मानो नांगौ होनबा जोङो जों सानफ्रामबो जानो जेनेबा जोंनि मो-मोजां हुदाखौ जोङो खालामनो नांगौ। जोङो सानफ्रामबो जोङो साफा हुदा जेरै जोङो फुङाव बिदिनो सिखारनानै जोङो बायदि- सिना मोखां सुनानै जोङो बायदिसिना ब्रास खालामनाय बायदि जोङो साफा लाखिनांगौ आरो जोंनि हाथायानो जा जोंनि बडियानो जा गासिखौबो जोङो साफायै लाखिबा माने बिदिनो जोङो जानाय आदारफ्रा माने जोङो मोजाङै जानांगौ बिदिनो जना बे हाथाय फ्रा जुदि जोंहा साफायै थायोब्ला बिदिनो जोंना मैलाफ्रा हाबलाङा बिदिनो साफा फा जायो आरो जोङो सोरजोंबा रायलायोबा बिदिनो जाहाथे मैलाफोरखौ नुवा बिदिनो मैलाफोर नुयोबा बिदिनो मानस बोरैबा सानो उसुबिदा नुयो बोरैबा गाज्रि नुयो मानाजया हाथाया हाथथाय होथारा माया सानो आरोना खायसेया बिदिनो दङ हाथाइ हुआलासिनो थायो बिदिनो राय्लायो रायजलायनाय समाव बिदिनो गोबां लेथ्रा नुयो दा बेफोर लेथ्राया लानाया माने मोजां नङा आरो दा जोङो स साखोन-सिखोन थानायनि बेलायाव जोंङो माने हाथाइफोरखौबो जोंङो साफा खालामनांगौ आरो जोंङो सानफ्रामबो दुगैनांगौ। जोङो सानफ्रामबो साखोन-सिखोनै थानो नांगौ सानफ्रामबो जोङो बिदिनो गस्ला जि जोमफोरखौ जोङो मैला जाबानो जोङो सुबाय थानांगौ। जोङो जोंङो खामानि मावना फैनानै एबा गोलोमनानै जोंना मोदोमा बिदिनो गोलोमदै ओंखारनायजों गस्ला लंफेेनफ्राबो जोंना मोनामो एबा जोंना लेथ्रा जायो। आरो देहाफ्राबो जोंनिया बिदिनो गोलोमदै बायदिसिना मोनामो। बिदिनो जोङो दुगैनायजों लोगोसे जों गस्ला-लंफेनफोरखौबो साफा खालामनांगौ आरो ना। नंङाबा जोंनाव बिदिनो दुगैयालासिनो था- बाथाय जों मोनामगोन। मोनामनायजों लोगोसे जोंना बेमार आजारफ्रा बिदिनो साफानो नागिरो आरो। जोंङो जेब्लायबो माने साफा साखोन-सिखोन थानांगौ। आरो जोङो बग्रा जि-जोम बायदिफोरखौबो जोंङो सुबाय थानांगौ। इदिनो जोंङो जेराव उन्दुयो जे बेफोरखौ माने जोंङो साफा साखोन-सिखोन खालामना दोननांगौ। आरो जोंङो न'-बां फोरखौबो जोंङो बिदिनो साफा खालामनांगौ। साफा खालामबाय थायोब्लासो जोंनिया न'आ साफा नुगोन। नंङाबा जुदि लेथ्रा जायोबा मानसिफ्रा नुनानै न'खौ मुगैलांगोन। बायदि बायदि बिदिनो गोबां नुलांङो आरो बिदिनो हाग्रा बेफोर जाबाय बायदोंबा न'-न'नि उसुंफ्राव जुदि हाग्राफोरा ओंखारदोंबा बेफोरखौ जों फुना होनांगौ। आरो साफा खालामनांगौ जोंनि न'-बां फोरखौबो। जों बेफोरखौ खालामोबाथाय जोंनि न' बाङाबो साफा जागोन आरो गावखौ फोसाबनायजों लोगोसे जोंनिया जोंनि गोसोफ्राबो साफा जायो। जोंङो बिदिनो साफायै थानो सोलोंबाथाय जोंङो माने साखोन-सिखोनै थाबाथाय जोंनि साननाय-हनाय एबा जोंनि बुजिनायफ्राबो जोंना साफा जायो। बिदिनो लेथ्रा गोसो फैनो नागिरा। बिदिनो जोङो लेथ्रायै थादावबाथाय माने जोङो लेथ्रा खौल' लुबैनो नागिरो जेनेबा जोंङो लेथ्रायै थादावबाथाय जोङो दुगैनो बायो बायदि अलसिया जालांङो जोंङो। माने जोंङो बेफोर खालाम हुदाखौ खालामबा जोबोद मोजां आरो साखोन-सिखोनै जोंङो नंगौ। आरो जों गुबुन मानसिफोरजों बायसेन्स रायलाय बायोबा जोंङो माने खाथिजों एरायनो हालायै जोंङो जायो बिदिनो जों दुगैयालासेनो थाबाय थाबा। बिदिनो खाथिजों माने रावबो एरायनो हानाय नंङा आरो गोबां मोनामगोन बिदिनो सोरबा मुगै लांगोन नोंखौ सासे जुनारनि समान थानांगोन आरो बिदिनो लेथ्रा थायो मायो होननानै आरो न'खरनि मानसिफ्राबो नोंखौ माने बिदिनो मुगै गोन आरो बिदिनो मैलायै थाबाय थायोबा। दा जोंङो बेफोरखौबो जोंङो बे जों बेफोरजों बुंजास्लायस्लाय माने जोंङो साफा थानांगौ जोंङो साफायै थायोब्लाा जोंखौ बयबो मानसिफ्रा मोजां मोनगोन लायरायनो मोजां मोनगोन बिदिनो नुबानो मानो साफा मानसिया गोबां बिदिनो बाखोनाय गोन नोंखौ इदिनो जों माने बिदिनो साफा साखोन सिखोनै थानाया जोबोद गोनां आरोना जोंङो जेरावखि थांङा मानो अबाव फोर थांङोबाबो जोंङो साफायै साखोन-सिखोनै देलायनानै थांनांगौ। ओ बायदि जोंङो आरो जि-जोमफोरखौ जोंङो साफा गानना थांनांगौ। बिदिनो अ- फोर बेरायहैयोबा थांङोब्ला सोरनावबाफोर थांङोब्ला। आरो जोंङो दिनाव बिदिनो खेबनै गाहाम दुगैनांगौ जोंङो। ओ जोंङो ओ जेसेबां हायो जोंङो दुगैबा जोंनि थाखायसो मोजां। जोंनि देहायाव माने लेथ्रा जिनिरा माने फैबायानो थायो फैबायानो थायो माने जोबनो रोंङा जों बेफोरखौ साफा- फा साखोन-सिखोनै थानो हायोबा जों माने जोबोर मोजां जायो आरो साखोन-सिखोना जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जोंङो माने जिब जुनारफ्राथ' बिदिनो साफा साखोन सिखोनै थानो रोंङा बिसोरो बिदिनो साननायफोर मानसि बायदि साननाय माबा गैया बिसनाव ब्रेन गैया बिदिनो बिसोरो माने बिदिनो जायगायावनो जायो जायगायावनो उुन्दुयो जायदि अमाफोरखौनो हमना ला बिदिनो जायगायावनो जायो जायगायावनो उन्दुयो जायगायावनो खियो जायगायावनो हासुयो बिदिनो माने बिसोर गोबां लेथ थारा आरो ना बिसोरो बिदिनि थाखाय माने जोङो सुबुं आरो मानसिजों माने बिदिनो एखे जानो हायाखायनो माने जोङो जोङो साखोन सिखोन थाथारनांगौ नङाबा जोङो जुनारजों समान होनजागोन आरो जुदि जोङो साखोन सिखोन थानो रोङाब्ला दा ओ नोंथाङाबो बिदिनो फंनैसो फोरमायदों बिदिनो साखोन सिखोन थानायनि बेलायाव
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनि सिगाङाव ओम जा फोरमायदों बेफोरो नंगौ जेनेबा ओ जोंनि जिउआव माने साखोन सिखोन थानाया ओ मोनसे गोनांथार ओ जेनेबा साखोन सिखोन थायोब्लासो माने ओ जोंजों जेबो बेमार आजार फोर बेफोरबो साफानो माने खाबु मोना आरोना नोंथां
औ नोंथां
जेनेबा नोंथाङा सिगाङाव फोरमायलांनाय न'फोर साफा लाखिनाय जेनेबा ओ न'नि ओ माने बाउण्डारिफोर बेफोरखौ साफा लाखिनाय गाननाय जोमनाय बेफोर गासैखौबो जोङो माने साफा लाखिनांगौ जेनेबा बेफोरनि अनगायैबो जोंनि देहा जेरै हाथाइफोर जेरै ओ मा होनो बेफोरखौबो साफा लाखिनांगौ नोंथां बुंनाया नोंगौ ओ जेनेबा ओ जों ओ दा थ' जोंनिया मा होनो गोलोम बोथोर जेनेबा जोङो बिराद गोलोमो ओमफफ्राय जेनेबा दुगैयाबा मानसिखौ मोनामो ओ जेनेबा बेफोरनिफ्राय बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा मा होनो जोङो गोलोम बोथोराव माने मोनसे गानबाय थानाय गस सिख्लाखौनो माने ओ गानथाबोबा जेरै बेमारफोर साबफानो नागिरो जेरै बगास्रोम होननायखौ नोंथाङा मिथियो ना
ओ मोनथियो नोंथां
औ बेफोरबो माने ओ बिदि गस्ला माने मैलाखौ गानथाबबाय थायोबा गोलोमदै नांनायखौ गानथाबबाय थायोबा माने साफायो आरो ओ बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय माने जों सानफ्रामबो दुगैनांगोन जेनेबा गाननाय सिफोरखौ गाननायसोफोरखौ सुनांगोन बेफोर आरो ओमफाय जेरै माने ओ जोंनि जोंनि न'निथ' जेनेबा सोरगिदिं सोरगिदिं माने बिफां लाइफांफोर थायो जेरै बै बिफां लाइफांनि बिलाइफोरा माने सिरियो ना नोंथां। सिलाफोराव औ जेनेबा बेफोरखौ बेफोरखौ माने जोङो साखोन सिखोनै माने सानफ्रामबो सिबबाय थानांगौ आरो जेनेबा बेफोरखौ सिबाबा माने ओ बेफोरनिफ्रायनो माने जेरै बे सिरिनाय बिलाइफोरा गोबावनिफ्रायनो सिरिनाय बिलाइफोरा माने जमा जानानै जेनेबा सेवलाङोब्ला बेफोरनि बेफोरनिफ्रायनो माने माखासे गाज्रि जिबसाफोर सोमजिनो हमो आरो ओ जेरै थाम्फैफोर थाम्फैफोराबो बेफोरनि गेजेरजोंनो सोमजियो ओम जों बेनिखायनो माने न'नि बाउण्डारिफोरखौ माने ओ साफायै लाखिनांगौ बेनि अनगायैबो जेरै ओ न'सिं न'सिंफोरखौ माने ओ साखोन सिखोनै जेनेबा सिबबाय थानांगौ बेमाफोर बुस्रिनांगौ। ओ बेनि अनगायैबो जेरै ओ उन्दुनाय मसिना बेफोर जेनेबा ओम बेफोरखौबो साफा लाखिनायनि अनगायै जेरै ओ लेखा फरायग्रा टेबोलफोर थायोना ओ बेफोरखौ साफा लाखिनांगौ। औ बेफोरनि अनगायैबो जेरै जों बाहेरायाव थाङोबा जेनेबा नोंथाङा दाय बुंलांदों माने ओम मानसिफोरा माने बिदि साखोन सिखोनै थायालासेनो जेनेबा ओ गोलोमदै मोनामनायनो बाहेरफोराव ओंखारलाङो मा माने मानसिफोरा माबायो आरो मुगैयो मोनामोबा। ए जेनेबा खाथियाव थांनो गोसो जाया जेनेबा बेफोरजों माने रायलायहैनो गोसो जाया बेफोरबायदि जायो आरो जेनेबा नुबानो मानसिखौ मुगैनाय बेफोरबायदि पाबाव फैयो। ओ माबाया नोंथाङा जे दह बुंलांदों जेनेबा जिबिफोरा जिबिफोरा माने माबाया जेबो फोसाबनो रोङा माने बेयावनो बे जायो। ओ थायो खियो बेफोरबायदि जायो जेनेबा बुहुमनि बुहुमनि गेजेराव जेनेबा बांसिन गियान गोनां जिब होनोबा जेरै मानसिखौनो मिथियो। ओ जिबफोरा जेनेबा मानसि बदि गियान गैया बेफोरनि थाखाय माने बेफोरबायदिया जिबनि माबायाव थायो आरो जायो। जेनेबा साखोन सिखोन लाखिनो रोङा बिसोरो मानसि बायदि। ओ मानसि बायदि माने साननो हानाय गोहो जिबफोरनियाव। उम जुनारफोरनियाव गैया आरो नोंथां।
औ नोंथां औ
औ
औ खोनादों ओम ओ नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
ओं बिदिनो जोङो जिब जुनारफोरनि जिब जुनारथ' जोङो समान नङा माने जिब जुनारा बिदिनो बिसिरनाव सानो हानाय बायदिसिना गोहो गैया मानसिनाव। लिग दङ जोङो बेनि थाखायनो माने जोङो मानसि आरो सुबुंजों एखे जानो हाया जोङोानसि फिया जेरै आरो जुब जाबफा बिदिखि जानो हाया जों ओंखायनो जेब्लायबो जोङो मानसि हिसाबै जोङो साफाय थानांगौ जों मोनामनो नाङा मानसिया माने जेब्लाबो मोदोमनांगौसो मानसिया मोनामब्लाथाय माने जि जुनार सासो माने मोनामोन नालाय नोंथां बिनो मानसि जानानै माने मानसिया मोदोम नांगौसो आरो मानसिखौ जेब्लायबो सान साननानै जेनेबा दुगैनाय खांनानै जोङो बायदिसिना मोदोमफ्रु मोदोम नांगौ मानसिया
औ
बेबादि गोथाव मोदोमो आरो खासैया।
औ जेनेबा फराय जेनेबा ओ फरायसाफोरा जेनेबा फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोर जेनेबा फरायसालियाव थांनाय सम जेनेबा बेलेग मा होनो मावखुलिफोराव बेफोराव थांनायफोराव माने साखोन सिखोनै थांनांगौ आरो जेनेबा फरायसालियाव होनोब्ला जोङो माने ओ फुङाव फुङावनो ओ क्लास जानायनि थाखाय माने था दुगैनानै थांनांगौ जेनेबा द्रेसफोर जेनेबा ओ होनो गस्लाफोर गस्ला सि्कार्टफोर जेनेबा लंपेन्ट बेफोर दख'नाफोर बेफोर माने मोजाङै साखोन सिखोनै सुबाय थानांगौ आरो बेनि अनगायैबो जेरै जुथाफोर जुथा मुजा बेफोरखौबो मोजाङै साखोन सिखोनै खालामनानै थांनांगौ‌।
औ
स्कुल आरो बेलेग मावखुलिफोराव थाङोबाबो माने जेरावखि थाङा मानो माने साखोन सिखोनै थांनांगौ आरो
औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां हबा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों साखोन सि ककेट नि सोमोन्दै रायलायनानै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों जेनेबा सानो उननि समफोराव नोंथांजों बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनगोन गोजोन्थों नोंथां औ एसेनोसै।